हेल' थाबखौनो खोनाया हेलौ खोनायाखै हा खोनाबाय खोनादों ना खोनायाखै हा
हेलौ
नेदानो‌ नाङा नामासै दा फनालाय
ओ खोनायाखै नेट गैयानो दाहां
नोंनासो बारा गैय दां खोनाबाय?
ए खोनाबायहाय नै दासो
दासो जाखांदों।
रं रायज्लायनो मोबाय दहाय
सोरजों राय्लायहरनो मोनासै माबा जायाखै दहाय ए जायाखै रायज्लायनो मोनासै रायज्लायनो मोनथाय जायाखै।
रायलायस्रायासै आं
दहायनिफ्राय दहायनिफ्राय खोलाहा फिउ थांबायना
ओंखाम जाबोगोन।
जालांसै औ।
ओ संखाबाय
अखुनजि फैफानो नांगिरदोंमोन।
अखनजि फैफानो नागिरगिरदोंमोन जा गारियानो साथाम गाखोजाया फिफा
गेजेराव लांनानै थांहोनो हायामोन हा? मा ओंख्रि संखो? हा?
दा थांनायाव आरो जागौसोमोन
दासो जानदों?
जोगोनार
ए।
जोगोनार
खोनाबायहाय बेदर गैया? बेदर गैया नामा होनदों?
दङ दङ।
ए
अमा बेदर अमाना दाउ?
अमा।
बबा दिनैजोंनो थांदों?
बबाजों
हा?
आंजों फैदों।
माला थांस्लाबखोहाय?
फासथा सयथासो जाबायमोन सयथासोआव
ए होमबालाय बावाखै।
है फासथा साराय फास
आयंआलाय नोंसिनालाय मोजाङैनो दं?
ओमफ्राय नै दोखो दोखो बेखौनो एसे बेखौ एसे नेनायावनो दङ। मोजाङैनो दं होनदाहां। अयथासार गरम।
बाजैया खामानि मावगासिनो बैयाव
औ मावहैदों दा आथथाफ्रावसो सफैगोन।
ए एफा गोबाव? ए
लाबोग्रायानो थाबखौनो लाबोआ
हा ओम बिमायं लाग्रायानो मालदांसो जाना थायो बेखौ नागिरहैया। हाजिराया लोगो हमनो फैनो नागिरदों।
आ
मालाबा बिपर्ट खालामसिगोन ना बियो बेनि खारनावसो।
माबानो इदि
बहा गारबावगोन बेलाय बुजायबाबो गारथारला बेनदेन
है गोबाव लोङालासिनो थाबाय एसे गोबाव जानानै
ए मेगनाव अफारेसन जालाय माबा जालायसो खम जाबाय थायो।
बिराद गोबाव लोङा लाफानो थाखाबाय।
दासो लोंफिनबावबाय गारखानानै?
गुनानै लोंनायालाय ए लोंनो होननानै। नों जुजिनानै लोंनायालाय अबाव
साब
जागोन जानायनि लामायावनो दंखासै बिफदानो
मानसियानो जाखाथारला।
नों दंखासै।
ए मानसियानो जाखाथारला लोंबाय थायो ओमफ्राय? देहानो गैखाथारला खाथिनि?
बिदि जानाया हस्पिटालाव गैलामोन?
ए फैबायनदांं।
नुथाराखै नों?
दहाय आंनाव फन हरदों बे जोंनि सिभिलाव डेथ सार्टिफिकेट ओंखारोना। ओंखारा होननानै बानायना बानाया होननानै।
ए
ओमफ्राय
नोइ दाना दाना दानथ'वा माथ'वा। र' आं बेलेग फन खालायग्रोनि दे नों सिरिल' थाथ'।